हेल' खुलुमबाय नोंथां खुलुमबाय
नोंथांनिसिम गोजोन बेलासे समनि गोजोन हामग्लायनाय बावहरबाय।
आंनिफ्रायबो गोजोन थलासे समनि हामलायनाय थाबाय।
नोंथां बेनिफ्राय नोंथांनि खबरा माबायदि?
दासान्दिथ' थिगैनो दङ ओ देहाफ्रा इदिनो ओ बैस
अ
एसे माबा जाबाय नालाय उन्दुबायसो थादोंमोन आं।
अ नोंथां।
एक घन्टासो उन्दुबाय। सिखारबाय दा
दाथ' न'आवनो दं आं एसे ओरैनो जिरायनानै दं। बेनिफ्राय नोंथाङा
जाखांबाय आंथ' सानजौफुनिखो ओ एथासोआव जायो नालाय। दहायनो जाबाय ओंखाम जाखांनानै एसे ओ खाथियाव उ टाउन फिसा मोनसे दं नालाय बेराय हैबाय ओ बेनिफ्राय न'आव थांफिननानै दुथासोआवसो जिरायबाय उन्दुबाय।
आंबो जाबाय जानाय।
ओंखाम क्लासाव थांदोंमोन क्लासाव थांनानै फैबाय फैनानै ओंखाम जाबाय। ओमफ्राय ओंखाम जानानै दसे ओरैनो जिरायबाय आरो। बेनिफ्राय दिनै नोंथांजों एसे रायलायगोन होननानै सानदों। उ
देलाय मा टपिकनि सायाव रायलायनो?
टपिका जाबाय माने बर'नि जायखिजाया जा-जामुं आरो। जेरै
आतसा आतसा।
औ जों जेरै बै ओ थ' ओंखामखौथ' जाखायो जानायालाय नाथाय जोंनि ओंखामजों लोगोसे जानाय गोबां माबा माबि गोबां दं जेरै नाफाम आरो माबा माबि माने बेबायदि जानाय गोबां दंना थुनसेयाव एसे रायलायगोन होननानै सानदों नोंथाङा रायलायनो गोसो दंना?
ओ बे जानायफोरखौथ' जेनेबा उम गोबां मिनथिगोबो जानाबो मोजां मोनो बर'नि ओ जानाय ओ जिखिनि आइटेमफोर दङ
औ नोंथां।
ओ नोंथांनिफ्राय माखासे से मिथिना मोनगोन होननानै साननाय जाबाय दिनै बबेबा मोनसे ओरैनो मा होनो ओ नाफाम नाफामनि सोमोन्दै खेसे ओरैनो मोननैसो बुजाय माने फोरमायलाय आंनो। नाफामखौबो माबोरै बानायो नोंथाङा मिथिगौ ना?
आं एसे मोनथियो नाथाय बारा मोजाङै मोनथिया जु नोंथाङा जुदि मोनथियो माने आं बुंगोन गिबियाव दे माबाफोर जायाखैब्ला नोंथाङा सुद्रायना होगोन होननानै आं आसा थाबाय आरो जागोन नोंथां।
आं मिथिनायखिनिखौ बुंगोन जेनेबा ओ आं मिथिनाया ओरैबायदि नाफ फाम बानायनो थाखायथ' ओ माने ना नांग्रोगो जाबाय नङा होमबा? नाफाम मानेथ' नानिफ्राय नो।
नंगौ नोंथां ना नांगौ।
आ नखौ ओ फोरान
फोरान अ फोरान नंगौ नोंथां माने आं आं जेसेबां मिथि बेखौ नोंथांनो बुंग्रोनोसै ओ माने नाफाम बानायबाथ' ना नांगौ ओमफ्राय नाखौ गिबियाव साफा खालामना लाग्रोयो
उम
माने बबाथ' फिसा फिसा नाखौथ' साफा खालामथावाब्ला बेबायदिनो होना होयो होननानैबो खोनादों नंगौना नङा मिथिया। नाथाय बांसिन साफा खालामग्रोयो आरो गिबियाव खालामनानै एसे फोरानो
उम
ओ बेखौ सान्दुंआव फोराननो हागौ आरो ओइ अरनि जा धु-धुङा होननानै बुङो जों नोंथांमोना मा बुङो माने अरनि जा ओंखारनाय औ उखुन्दै औ उखुन्दै अ अरनि उखुन्दैयावबो जों फोराननो हायो ओमफ्राय जेब्ला एसे बे माने बिनि सिंनि जा बै दै बायदि बेफोर जेब्ला गो अ अ नंगौ नोंथां जेब्ला बेफोर रा लाङो अब्ला बेखौ जों गुन्दै खालामो आरो दिंखियाव गुन्दै खालामनाय जायो। अ दिंखि गैयाब्ला दानियाथ' दिंखिथ' बारा मोननो थांलिया दा गोदान गोदान मुगानि महरै एसे बेलेगबो खालामो जानो हागौ ओ मेसिनावबो होनो हागौ मिक्सार मेसिन बेफोरावबो खालामनो हानो हागौ आरो।
आथ' गोरलै जाबाय नालाय दिंखियाथ' एसे खमायलांबाय गामिफोराव माने ओ ओ बांसिन न'खरावनो दाना ओ बे मा होनो एखो ग्रेन्डार मेसिन बाहायनाय जायो नालाय। बेयावनो देनाय आरिनाय गुन्दै खालामनाय खामानिफोरखौ मावनाय जायो दा बेनिफ्राय
औ नोंथां बेनिफ्राय बेखौ गुन्दै खालामनानै बेनिफ्राय बेजों लोगोसे माबाबो होफायो होननानै खोनादों आरो आं नुदोंबो एसे माने थास' थास'बो एसे होफायो माने थास'नि जा बिफां दंना बे बे बिफांखौबो होफानाय जायो होननानै नुदों आरो आं।
नाफामाव थास' होथारनांगौ होननानै आं मिथिगो आरो।
औ औ बिखौ होनाय जायो बेनो औ
माखासे माबायाव हाग्रानि थास' होनायखो खोनायो लोगोसेयावनो बे थास' बुगा ना मा होनो
अ बुखा अ बुखा अ बुखा
गिदिर गिदिर थास औ जोंनि जोंनिथिंजाय थास' बुगा होननानै बुङो आरो।
अ जों बुखा होननानै बुंनाय जायो आरो जोंनि जायगायाव अ बेखौबो होनाय जायो होननानै बुंदों ओमफ्राय आरो खारदैबो एसे होयो होननानै नुदों आरो होनाय बेनिफ्राय बेखौ गुन्दै जमा गुन्दै खालामनानै बेखौ ओ मोनसे थेमा बा हासुङाव सोना दोननाय जायो आरो। गोबाव समनि थाखाय ओं बेनिफ्राय जेब्ला बिदि सोना दोनो अब्ला बे एसे फारमन्टेद जानो हमो माने
सेवनाय बायदि मोनसे सेन माने मोनामनाय ओंखारो। मोनामनायथ' नंला बे जोंनि थाख
जोंनि थाखाय औ जानाय जा नाय मुवाखाय जों बेखौ मोदोमनाय होननानै बुंनांसिगोन। मानोना जोंथ' मोनामनाय बेसादखौथ' जानाय जाया
उम
बे मोनामोब्लाबो जों जानायनि थाखाय बेखौ मोदोमनाय होननानै बुंनांगोन आरो।
उम
नंगौना नोंथां? अ बेबायदिनो बानायनाय जायो आरो। बेनिफ्राय उनाव संनानै ना नाफोरखौ जेरै सङो बेबायदिनो संनाय जायो आरो एसे।
आतसा बे नाफाम बानायनाय समाव बानलु होयोना होआ जाखो?
अ बानलु होयो होनाया नङा बे बे समावबो होनो हायो। बे समावबो होनो हायो आं होनाय नुदों आरो माने बानायनायखौ नुनायाव।
ओरैनो नोंथाङा मिथिनायाव ओ-माबायदि नाखौ ओ-बांसिनै सायख' नाय जायो बे माबायाव नाफाम बानायनो थाखाय ना गिदिर। खो ना फिसा फिसा बे बिलोफोराव दैमाफ्राव बा जोंनि। फोथारफ्राव मोननाय नाखौ बाहायो बांसिन? बाहायो ना हाख'राव मोननाय ना गिदिर जेरै रौ। फौका कमन कार्ड बेफोरबायदि नाखौबो बाहायो नामा जाखो?
आं आं मोन्थिनायावथ' माने बेफोरखो। नाया गेदेर नाखौबो बानायो होननानै खोनादों नाथाय आं नुवाखै माने। माने सिगां गोदो गोदाय बानाय होननानै आं आबौ आबैनिफ्राय खोनादों आरो माने गेदेर नाखौबो बानायनाय जायो। गेदेर नाया गोथावसिन जायो होननानै खोनादों नाथायथ' दा दानि दिनावथ' औ।
आंबो मोनजाबाय खिन्थु जेसेबांखिनि नाफाम मोनजादों। ओ-आं मिथिनायाव आरो फिसा नानि ओ-बै। ओ दंग'फ्राव मोननाय बा दुब्लिफ्राव मोननाय गुरनानै मोननाय ना खोसो ओ-माने जा बा हायियाव माने फोराननानै बेबायदि नाफाम बानायनाय बे बेफोरबायदि नाफामखोसो बांसिनै मोनजादो आरो ना गिदिरनि। जेनेबा हाखराव फिसिनाय नाफोरफोरखौ ओ-दैखांनानै नाफाम बानायनाय बेबायदि नाफामखौ मोनजायाखै आं दासिमबो।
अ आं आंबो मोनजायाखै नाथाय बिदि बानायो होननानै खोनादोंमोन नाथाय मोनजाखै आरो। माने बांसिन गोरि ना फिथिगिरि ना। ना मावानिबो बानायो मालाबा आरो बेबायदि होननानै नुदों आरो माने। आरो मागुर नाखौबो बानायो होननानै खोनादों
मागुर नानिबो?
अ बिदि खोनादों आरो माने माने जेब्ला नाफोरा एसे माने जेब्ला जों नाखौ जेयाव जे खायोना। माने जे खानानै ना नाङोब्ला माब्लाबा थैनानै सेवनो हमोना माब्लाबा। माने दैयावनो सेवोना मोनामो। बेफोरखौ जों डाइरेक्ट जानो एसे मादि-मादिबा मोनो माने एसे गाज्रि मोनो। मोनामनायनि थाखाय बेखायनो बेखौ एसे साफा खालामना। नै सानदुंआव फोरानो फोराननानै बेखौ नाफामाव होफा होफानाय जायो आरो माने।
आतसा बे ना फामखौ नोंथांमोननि जायगाथिं न'खरफ्रोमबो बानायफ्रामो नामा?
बिदिथ' बानाया बानायनाया माने ओ एसे खमखौनो बानायनाय जायो माने नाथाय बानायो आरो
आं नुदों कक्राझार कक्राझार कक्राझार ओन जायगायाव क'क्राझाराव आरो क'क्राझाराव बांसिनै बेबायदि नाफाम बानायनायखौ खोनानाय जायो।
औ नाथाय जोंनिया औ जोंनियाथ' उदालगुरि साइडथिंसो माने जोंनिया।
आलासिफोर जाहैबा माने ओ बिदिनो नाफामफोरबो सम सम हरफालायनाय बेबायदि
औ औ औ औ बिथिंथ' बेबायदि नङा ओ
खोलाआथिंजाय ओ नलबारि जिल्लानि खोला आथिंजाय ओइ बरखेत्रि होननाय मोनसे जायगा दङ। बे ओनसोलफ्राव गोबां हाग्रानि ना मोनो माने बिलो जायो। माने दै दै थानाय जायगा नालाय।
नंगौ।
गोबां ना मोनो ना फिसा बा गाहा बिरानि ना मोनो आरो बिसोरो हाखरनि ना नङा बिदिनो बे बिलो फोराव दैखांनाय नाफोरनिफ्राय बिसोरो माने ओ ना फाम बानायो आरो नाफामा बै ओनसोलाव एभेलेबेल। आरो बे नाफामनि अनगायैबो गोबां बिदिनो ना गोराननि बेब'स्था बिथांमोननाव दङ आरो। बिथांनाव औ
माने जेराव ना मोनो बेयावनो बेफोरखौ बानायनाय जायो आरो बांसिन नंगौ ना? माने जेराव नंगौ नंगौ जेराव ना गैया बेफोरावथ' माबायदि बानायगोन बिदि जानोनो थोआब्ला बि बुरजा जानायखौसो बे बेफोरबायदिखो बानायो माने जायखौ जों इयुनाव जानो हायो आरो माने। जेब्ला जोंहा आंखाल जायो आंखालनि समाव जानो हानायनि थाखाय बेफोरो दोननाय बायदि जायो आरो। बेनिफ्राय दाथ' जोंनि राय्लायनाया जाबायनो फ्राय। ओ ओमफ्राय नोंथांजों
जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथांनिफ्राय ना नाफामनि सोमोन्दै माखासे बाथ बाथ्रा मिथिनानै आरो आं सानो उननि समफ्राव जोङो नानि सोमोन्दैनो जेनेबा ना गोरानफोरनि सोमोन्दै माखासे बाथ्रा सावरायगोन जेनेबा।
जागोन नोंथां।
ओ जोबोद गोजोननाय थाबाय गोजोनथों।